मा खालामगासिनो?
अ दायो आङो ओरैनो दं नै नोंथां।
अ नोंथाङा ओ फुंबिलिनि माने ब्रेकफास्टखौ जाबाय ना नामा नोंथां?
आङो जाथ'वाखै जानायालाय।
अ अ नोंथाङा दायो फ्रियानो दङ ने?
औ फ्रियानो दं दायो।
औ औ माने आं नोंथांजोंहाय ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां। सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ औ माने सोलोंथाइ होनबाथ' जोङो मिथिखायो नङा होमबा? सोलोंथाइयाहाय जों जोंनि जोंनि ओ जिउआवहाय जोबोद गोनांथार होननानैहाय मानो होनोब्ला ब्ला सोलोंथाइ गैयाबोला जोङो माने जेबबोआनो गैया होननानै बुंजायो। मानो होनबोला औ औ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो माने जोङो जिखौ खामनो लुुबैयोबा जों जियाव थांनो लुगै बियो आरो जोङो माने जोंनि गोसो बायदि जोङो खालामनो हायो जेखौ जोङो जेरै जोङो सोलोंथाइ गैयाबाथाय‌ जोङो ले खा फरा जुदि फोरों-फोरिनोबो रोङाबाथाय जोङो जेराव थां माने बे बेंग्रा बेंग्रि बायदि खालामजायो आरो सैमा अमा बायदिसो खालामजायो आरो ना। सोलोंथाइ गैयाबाथाय औ औ जेरै जोङो बेबायदिनो ओ टाउन सहरफोराव फैब्लाबो जुदि जोङो लिरनायफोरखौ जुदि फरायनो रोङाबोला अब्लानिया जोङो माने ओ बेबायदिनो बेंग्रा बेंग्रि बायदि जानानै थानो गोनां जायो बा गुब गुबुननियाव सोंनो गोनां जायो जोङो लिरनायफोरखौ मा लिरदों मा लिराखै होननानै बेनिखायनो माने जोङो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरोना जोंनि बे जि बनावहाय आरो जोङो सोंलों थाइनि सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो मानसि होननानै सानजायो दानि जुगावहाय मानसिफोरजों माने मानसि हिसाबै माने बाहायजायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ आरो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सोलोंथाइ थायोब्लासो जों जोङो गोजान गोजान माने जायगाफोराव जोङो थांनो लुगैयोबोला जों थांनो हा यो जोंनियाव फैसा थायोब्लाबो जुदि जोङो सोलोंथाइयानो गैयाबोला जोङो रायज्लायनोनो रोङाबोला जोङो मा लाब जेनेबा जोङो थांनो हायाना। नङा होमबा नोंथां?
औ
औ औ आरो आरो आरो जोङो ओ सोलोंथाइ थायोब्लासो उम बेबादिनो जोङो ओ थांनानै थांनानै थांनानै थानायाव माबा मोनसे खामानिफोरखौ मावनो हायो सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय जोङो हाजिरा खामला दखान जोङो दखान होनोबाथ' जोङो सोलोंथाइ नांखागोन नङा होमबा? जुदि जोङो फैसाखौनो जोङो साननो रोङाबा जों हि हिसाबखौनो रोङाबा जोङो सोलोंथाइया जोंनि इउनावहाय जेबो लाबानो गैया होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
बेबादि औ औ दायोथ' माने बेबादि नो सोलोंथाइ गैयि माने सुबुंफोरा जेनेबा बेबायदिनो कम्पानि बा बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन माने जायगाफोरावहाय खामानि मावनानै जानो गोनां जायो बेलेगनि आनदारावहाय नाथाय सोलोंथाइ थायोब्लाथाय गावनि आथिंआवनो गसंनाय बायदि जायो गावनि आथिंआवनो माने गसंनानै माने गाव गायनि माने नांगौ बाददि माने जोङो रांफोरखौ माने खामायनानै बा आरजिनानै लानो हायो आरोना नोंथां बेनिखायनो आं सानो औ आं बिनिखायनो आं सानो माने सोलोंथाइयाहाय जोंनि जिउआवहाय माने जोबोद गोनांथार होननानै आरो जोङो अबेबा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला ओ जेनेबा जोङो लकेचनफोरनि नाम खौनो जुदि जोङो बुंनो रोङाबा बा जों फरायनो रोङाबा जोङो बोरै गारिफोरनि गारि फोरखौ जेनेबा बुंङो नङा होमबा बेयाव थांगोन बा औ बैयाव ओंखारगोन होननानै जेनेबा गोदोनि गोदोनि आबै आबौआथ' थांबाय जेनेबा बिसोरथ' फरायनो रोङासै नाथाय दायोथ' जेनेबा आथिखालनि बेयावथ' साफ्रोमबो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय नङा होमबा माने एकदम सोलोंथाइ माने सोलोंथाइ गोनां स्मार्ट जाजोब्बाय दानि जुगावथ' दानि नि जुगाव माने खमफुथिसन बायदिसो जालांबाय बे सोर सोलोंथाइ लानो हासिनोसो जाबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आथिखालावथ' जेनेबा सोलोंथाइ लानानै ओरैनोसो थालाबायो बेबायदिनो एम ए पास बा बिए पास बेफोर ओरैनोसो थालाबायो माने साख्रिफोरखौनो मोनलाय लांला दानियाथ' फोर जेसेबांनो गिदोर सोलोंथाइखौ लानो हागोन एसेबांनो गिदोर माने ज सा साख्रि बा जबफोरखौ मोनगोन बेबारदि
बेबादि जानानै फैबाय आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ बेबायदिनो मोनसे कम्पिटिसन बादिसो जानानै फैस्राबाय आरो जोंनि बे माबायावहाय ओ आथिखालनि बे मुगायावहाय
औ
आरो आरो जोङो आरो जोङो ओ दायोथ' जोङो जेनेबा सोलोंथाइखौ मोनसे कम्पिटिसन बायदि सो लानाय जाहैबाय नों हायोना आं हायो नोङो जुदि गिदिर फरायसिनो हायोबोला आंबो हायो बेबायदि जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा मा मोनथियो एसे
औ हागोन
औ
ओ सोलोंथाइ होनोबाथ' जोंनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम सोलोंथाइया माने बिराद जौगाबाय आरोना गोदोथ' बेफोरबायदि ओ सोलोंथाइ बांद्राय गैयामोन आबै आबौनि ओ जेनेरेसनावहाय बेबायदि बांद्राय माने सोलोंथाइखौ लानाय जायामोन आरो माने गैखायामोन होनजायो दायो जों नायोब्ला गोबां माने जौगानाय एबा डेभ्लप जाबाय जोंनि जायगाफ्राव गोबां बेबायदिनो ओ जेनेबा स्कुल कलेज गोबां बेबायदिनो रोखोमनि दं जों नुनो मोनो मोनसै आरोना गोदोथ' बेबायदि जों बांसिन नुनो मोनामोन ओ गंफा गंनै बेबायदिनो गोजान गोजानावहाय बेबायदिनो स्कुल थागोन बे बिदिनो कलेजफोर थागोन माने बांद्राय एभेलेबोेल गैयामोन आरो दाथ' गोबां एभेलेबेल जाबाय ओ स्कुलफोराबो एबा बिदिनो प्राइभेट स्कुल होन सरकारि स्कुल मेर्ला जाबाय माने गोदो गोदोथ' बे बायदि गैयामोन नालाय बांद्राय माने सोलोंथाइबो लानाय जायामोन आरोना दायो गोबां बिब्दिनो कम्पिटिसन गावजों गाव माने लालाय लायो फरायनायाव एबा बेबादिनो दायो नायोबाथ' गोबां ओ स्टुदेन्ट फोरानो गावजों गाव माने कम्पिटिसन खालामलायो जेरै मेट्रिकआव होन जेरै टुयेल्भाव होन बेबायदिनो बेनि मेट्रिकनि एबा टुयेल्भनि पार्सेन्टेजखौ नायनानै जेनेबा एदमिसन मोननायावहाय मोजां जायो नालाय गावजों गाव माने कमपिटिसन बिराद खालामलायो आरोना माने इमपरटेन्ट होनोब्ला बांसिन ओ भेलुवेबोल होनोब्ला मेट्रिक एबा हायार सेकेण्डारिनियानो बांसिन माने बाख्नायजाथाव आरोना बेयावनो गोबां स्टुडेन्टफोरा बेबायदिनो पार्टिसिपेट खामनानै गोबां बिबदिनो गावजों गाव ओ बेबादिनो कम्पिटिसन खालामलायो एबा गाव गावनि जेनेबा गोबां बेबायदिनो स्कुलफोर कलेज फोर दं बेयावहाय गावबागाव बिबदिनो कम्पिटिसन जालायनायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरै सोरहाबा स्कुला देग्लायहाय बांसिन पार्सेन्टेज मोननो हागौ सोरहाबा माने बेबायदिनो बांसिन आरो फैगोन जेनेरेसनाव बेबायदिनो बांसिन मोननो हागौ बेबायदिनो माने कम्पिटिसन जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना गोबां दै गावजों गाव माने बिब्दिनो ओ माने पार्टिसिपेट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दाथ' नायोब्ला जों गोबां बेबदिनो ओ जोंनि थाखाय पारसेनटेेजआ गोनांथि नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि ओ मोजां मोजां जां कलेजाव जों एडमिसन लानोब्ला जोंनो बेबायदिनो ओइस एस ओ हायार सेकेण्डारि नि पारसेनटेजा ओ जोबोद गोनांथि ओ जोङो नायनानै नायोब्ला जोङो ओ पारसेन्टेज गैयाब्ला जोङो जोंनि बे ओनसोलावनो गोबां बिब्दिनो कलेजफोर दं बेयाव गोबां बिब्दिनो एडमिसनावहाय गोबां बिब्दिनो ओ कम्पिटिसन जालाय लायो पारसेन्जोंसो खोथा बेबायदिनो गोबां माने बेबायदिनो फार्स्ट डिभिसनबाबो माने एडमिसन मोनलायलायनो जायि जायो आरो ना। बेबायदिनो गोबां स्टार एबा डिस्टेसन बेफोर बेफोर बायदियासो बांसिन माने थाबैनो सोलोंथाइनि एबा सिटखौ मोननो हायो। आरो बिबादिनो औ आरो गोबां माने जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जौगाबाय आरो ना सोर सोराबा बा बिदिनो साख्रि मावबा एबा सोरहाबा बे बिदिनो प्राइभेट जब गोबां माने सरकारि जब बेबायदिनो गोबां माने ओ गावनि थांनानै थानाय एबा सोलिबाय थानाय ओ थासारियाव गावनि जिउ खुंलांनो थाखाय बिबदिनो सोलोंथाइ एबा बिदिनो थां जोङोसे बिजनेस मावो
औ औ औ औ
द सोलोंथ गै जों है दखान माल फानजोंनो जोङो बेसेबां जाबाय बेसेबांनो जों हिसाब खालामनानै बोरै जों खोन्थानो?
औ औ नंगौ नोंथां
द सोलिबाय थानाय दायो मानेखौ गोबांमानि स्टुदेन्टफोरानो बिबदिनो ओरैनो थाला बिबदिनो फरायजोबो न'खर फोराव बाट ओ खायफा खायफा स्टुदेन्ट फोरा जों दाबो नुनो मोनो माने बांद्राय माने फरायनायाव गोसो होआ माने उननि फिउसारखौ सान ना बिसोरो माने दा जास्ट मा प्रेजेन्ट दा सोलिबाय थानाय गोबां बिदिनो निसा बुस्थुफोर लानानै एबा बिदिनो मबाइलफ्राव टाइम गोबां स्पेन्दड खालामनाय जों बे खौ नुनो मोनदों गेम गेलेनानै एबा बिब्दिनो गोबां ओ मबाइलावहाय बेबायदिनो रिल्स एबा बेबायदिनो ओ बायदिसिना रोखोमनि नायनानै टाइम स्पेन्ड खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां आं खिनोसै आरोना नोंथां आंनि बुंनांगौआ
जोंहा समाबो जानानै फैबाय मालाबा रायज नोंथां।
औ औ नोंथां दे। जागोन दे। औ गोजोन।